औ नोंथां।
औ नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ औ। नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ काकिन्द्र स्वर्गियारि नि खोमसिनिफ्राय सोरांथिं ओ सल'मानि सायाव नोंथाङा आंनो गुसुङैब्लाबो ससे बिजिरनानै होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बिजिरनानै होलाय?
औ औ आ कातिन्द्र स्वर्गियारिनि
औ औ।
खोनाबायना नोंथां। खोमसिनिफ्राय सोरांथिं सल'माया जादों जोंनि का स्वर्गियारि बिथांनि। दोंसे माने सल'मा मिथिबायना नों?
औ औ औ नंगौ नोंथां।
सल'माया जोंनि बर' हारि रि जों गोथौयैनो सोमोन्दो गोनां मिथिबायना नोंथां?
औ औ नंगौ नंथां नंगौ।
औ बेयो मोनसे समाजारि सल'मा।
औ औ औ नंगौ।
धोरोमखौ लानानै
औ
धोरोमखौ लानानै माने दाङा बाजि जानाय बियो जोंनि मोनसे स सल'मा मिथेबायना नोंथां? औ बे सल'माया सुबुं माहारिनि गेजेराव माने धोरोमखौ लानानै दाङा बाजि जानाय आरो जोंनि हारि खौ लानानै गावजों गाव गावबा गावनि हारिखौ जे गावबा गावनि हारि राव बेफोरखौ लानानै ग्राय बे मोनसे सल'माया दाङा बाजि सल'मा मि थिबायना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बे स मायाव गाहायै जोङो मुस्लिम आरो बर'
औ।
मुस्लिम आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव बेबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे दाङा बादि जानायखौ मोननो हादोंमोन मोनसे समाव नोंथाङा मिथिबायना? औ बे दाङाबाजि सल'माखौ लानानै जोंनि गेजेराव राव बिथां कातिन्द्र स्वरगियारिया
औ औ।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेखौ नोजोराव लाखि नानै
औ औ।
लिरनाय जादों। बे खोमसिनिफ्राय सोरां थिं सल'माखौ। बेयाव हायो बे सल'माखौ जोङो दावगा होनोनो थाखाय जोङो गाहायाव हिसाबै जोङो राखेब खौ मोननो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
जाय राखेबनि गेजेरजों बे सल'मानि जागायनाय आरो जोबनाया थोंगेहैयो। औ बे सल'मायाव जोङो खेबखौ सासे गिबियावनो फकाज ज्रि आखु हिसाबै जोङो राखेबनि आखुखौ जोङो मोननो हायो मिथिबायना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ सैथो।
राखेबनि आखला जादों बे सल'मानि जोंनि दावगाहोनायाव बिनि आखुआ माने जोबोर माने खामानि होदों।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव दङ बेयावहाय सासे बेरेखा होगोनां ओ जाय सल'माखौ दावगाहोनायाव बिसोरबो माने जोबोर माने मख'जाथाव। आखु हिसाबै मोननो हायो। बेयो जादों बे सल'मानि आस फेमालि
औ।
औ कासेमलि दङ आरो सासेया दङ गुफुर आलि खान। मिथिबायना बिसोर गो-ओ गुफुर आलि खान कसेम आलि राकेब गिन बेयावनो राखेबखौबो बेरेखा आखु महरै जोङो मोननो हा थायो। औ बिसोर सा थामा माने जोंनि हारिनि धोरोमनि बे सल'मानि दाङा बाजिखौ गि जागायजेननाय होन्नानै बुंनो हायो मिथिबायना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे आखुफोरनि गेजेरजों जोङो बे सल'मानि गाहाय बुंनो गोनां जा खोथा हारिखौ लानानै समाजाव जोबोर माने दाङा बाजि जायो। धोरोमखौ लान नानै जे जोंनि समाजावबो बेबायदिहाय दाङा बाजि जायो। मिथिबायना नोंथां जायखौ जोङो मुस्लिम आरो बर' बिनि गुबै जथाया मिथिबावनाय नों थां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बे सल'मायाव जोङो बेलदां गामब्रा मुंनि बेयावहाय सासे आखु मोननो हायो।
औ औ नोंगौ नोंथां औ औ नोंगौ नोंथां।
जाय माने न'खराव बेरेखा आखु राखेबा माने मोसौ
औ औ
मिथिबायना? मोसौ खरखौ बिसोरनि ओ बेयावहाय बिसोरनि न'खरनि औ दैखरावहाय गारा हैनायखौ
औ औ
बे सल'मायाव जोङो बेलदां गामब्रानि दैखरावहाय मोसौ खर' जायखौ मोसौ खर'खौ जोंनि बर' हारिया दाङोबानो सुवा जाय खौ जोंनि न' खराव बेबायदि मोसौ। खर' मोननाया जोंनि माने बर' समाजनि न'खराव। सुवा नाङो। होननानै जोङो बेखौ मोनना हायो मिखिबायना नोंथां। औ बे सुआ नां फाय आरो दैखोराव जे बर'नि दैखोराव जे फैनानै राय सुवा नां नाय बेफोरबायदिखौ जोङो। बर' समाजाव जे बेफोर बुस्थुफ्रा माने सुवा नांनाय बेखौनो माने धोरोमखौ लानानै बे एना एनिनि सल'माखौ जागायजेनग्रोनाय जादों नोंथां। औ बे उनाव सफ औ सफ। तासे थाखांनायनि उनाव। आरो जोङो। बै बाय नो धोरोमनि। बेरेखा खामानि मावनाय जों नि बर'नि। बे थोननाय बायदियै राखेब।
औ।
बै राखेबखौ जोङो मा खालामनानै मोननो हायो ग्रो बर'नि माने अमा खर'। बेखो खौ जोङो। मुस्लिमफोरनि बिसोरनि मतजिदावहाय गारना दोननायखौ मोननो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खायै जे जों बर' हारिफोरा धोरोमखौ लानानै। दाङा बाजि जानाय। समाजाव धोरोमखौ। खौ लानानै हारिखौ लान नानै। धोरोमनि फोथायनायखौ लानानै जे दाङा ब बाजि जायो माने बेखौनो रोखायै सल'माागिरिनि बुंनो गोनां बेनो बेखायनो बि बिथाङा मा खालामनाय जादों बेयावहाय बे आखफोरखौ लाबोनानै जे अमा खर' गारना दोनहैनाय आरो जे मोसौ खर' गारना दोन नाय बेफोर बाथ बाथ्राफोरखौ माने बि बिथाङा मा खालामनाय जादों बेनि गेजेरजों बे आखुफोरनि बेरेखा आखुफोरनि नि गेजेरजों माने जोंन' माने फोरमायनायखौ सल'मानि गुबै थांखिखौ ज जोङो मोननो हायो मिथिबाय ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बै समाव जे जोंनि दाङा बाजि जानायफोराव जे जोंनि बर' आइजोफोरा जे गोबां माने जिनाहारि जानो गोनां जादोंमोन। मिथिबाय ना नोंथां औ बे नाहारि जानो गोनां जाबाय थानाय जाथाय बे फोरखौनो बे आख खुनि गेजेरजों माने बेफोर आखुनि गेजेरजों जों माने जोंनि कातिन्द्र सरगियारि बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव फोरमायन' थाखाय बा मिथिहोनो थाखाय बे सल'माखौ लिरनाय जादोंमोन। नोंथाङा बिनि सोमोन्दै हयथ थ' आंनिसाय आरो मोजां रोंगौ जानांगौ ओंखायनो नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायना होद दौ
औ औ जागोन नोंथां जागोन ओ नोंथाङा जा कातीन्द्र सरगायारिनि खोमसिनिफ्राय सोरांथिं सल'मानि गेजेराव जा बेरखांदों बिनि सायाव नोंथाङा खोब मोजाङैनो बुंलांबाय। ओ बे सल'मायाव नोंथां बुंलांनाय बायद दि गासै सै जाथायानो बेरखांदों बेखौ आं नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बे खौनो मोनदांदों। नोंथाङा जा बुंदों दे खा तिन्द्र सरगयारिनि ओ सल'माया मोनसे समाजारि सल'मा होननानै नोंथाङा जे बुंदों। बे नोंगौ। ओ खोमसिनिफाय सोरांथिं लमाया मोनसे ओ समाजारि सल'मा। ओ कातिन्द्र सर गियारिया बे सल'माखौ नैरोजा नै मायथाइयावहाय ओ दिहुनदों। आरो बिथाङा बे सल'मानि गेजेरजों जोंनि बर' स समाजाव बा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जे धोरोमखौ लानानै गावजों गाव एना एनि दाङा बाजि जालायनाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। बेफोर बे सल'माया बेरखांदों ओ बे सल'मायाहाय ओ गुबुन धोरोमनि आरो जोंनि बर' समाजनि धोरोम। बे धोरोमाव माने मा ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि अमा खर' मोसौ खर' जेरै जोङो मोसौखौ मोनसे लोखि होननानै साननानै लायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेयो लोखिखौ जोङो माने बिदि
औ नोंगौ नोंथां।
थाङा बुंनाय बायदि जे जोंनि बर' न'खरावहाय दैखराव जे ओ मोसौ खर' गारनानै दोनफैदों। बे खौ बियो जोंनि थाखाय मोन से सुवा होननानै नोंथाङा बुंदों नंगौ बेयो आरो अमा खरआ बै मुस्लिम हारिनि थाखाय मोनसे सुवा जे बिसोरनि मजिदाव अमा खर थाहैनाया मोनसे बिसोरनि थाखाय सुवा बिनि गेजेरजोंसो जोंनि जोंनि बर समाजाव जे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जे एना एनि नांलाय खमलाय दाङा बाजि सोमजियोन बेखौ सोमजिहोनो थाखायनो जे बे खामानिखौ मावनाय जादों बा बे ओ बे सल'मायाव बे बे खामानिखौ जे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव सोलिबाय थायो बेखौ फोरमायनानै होनो थाखाय बा बिजिरनानै होनो थाखाय बे सलमायाव बेफोरखौ जोङो मोननाय जादों आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जि जिनाहारि खालामनायाबो जोंनि समाजाव सोलिबाय थादों बेनि बेनो बेस्ट। सलमायाव बे माखासे। जाथायफोरखौ सोनानै होनाय जादों। ओ-आंनि बुंनाया आंनि मोनदांनायाव बेनोसै नोंथाङा जा बुंदों बेनो गासैबोखा बिब्दिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाय। खौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना? औ गोजोननाय थाबान नोंथांनिसिम।
औ औ औ जागोन नोंथां। औ औ नोंथांनिसिमबो।